गैयाहा
मा खालामदों?
आंना एमबि गैया
मानो? मा मा नायनानै एमबि गैलायि जाखो?
मिथिया जोबदों दिनैहाय थाब
जोबबायबो?
उम
न नोङो दस्राफोरजों रायलायदोंमोनदां?
ओहो राइलायाखैनो आं जि गोबाव जाबाय नोंजों दाखालै रायलायनायनोल।
औ दे रायलायनो थाखाय समानो मोनाब्ला आं रायलायहरनो नागिरो नोंबो गैया एखमबा सोलाबा माया एखमबा ओंख्रि संदों ओंखाम संदों
गावहानो आं टाइम सोलाबनायाव सोलाबा
औ आंबो खामानि मावनायालाइ अबावथो सोलाबनो
आं ओंख्रि ओंखाम संनाय टाइमाव सोलाबो गवाह दावरावबो जानोसै ओमफ्राय जोंना मालाय मोनफैनानै
औ आं मोनायावसो हरगोन होननानै बुंखादोंमोन आरो मोनायावसो सोलाबो होननानै बुंखादों आं। आरो इबो सम दिहुननानैसो ओमफाय नोंसिनथिंजायनालाइ सोर सोरना बानायखो बिबदिलाय आरो सोर सोर लोगोफोरनोहाय खिथाखो फोरोंखो?
जोंथिंजाय?
औ
सानै साथाम आं
सानै, साथाम फोरोङाखै? जायखिजाया बेसोरबोथ' खालामजोबबाय ना?
उम
उम
लायराइ लायानो मालाय।
रायलाइ लाया? मानो रायलाइलाया बेलाय नोंसिनि थिजायनिफ्राय सोर सोर बानायदोंमोन साबैसे बानायदोंमोन? खोनायाखै? मा सिरि जाखो? खोनायाखै मा जाखो मा सिरि? हा खोनायाखै? आइया
खोनाला
बिब्दि जायो होनलाय
खोनाला
खोनायाखैनो गावहा माबायदि सिरि थाहाबो
नङा नोंनि नोङो आंनिखौ खोनायाखै
नोंनि खोनायाखै नों सिरि थाबनाय ना
ओं आं हेलौ हेलौ होनगासिनो दङ
ओ होनलाय
मा
नों बिदिसो होनरदों
ओम होनगासिनोमोन ओमफ्राय नोंनि आवासासो फैयाखै माने
थावर नाङाखै नालाय
ओम
ओंखायनो मा ओंख्रि जायामोन?
माबासो मादै मोनावसो जाहैदों आं सबाय ओमफ्रायो साम'।
ए गोथावनोथ' बेसे गोजान मा दैमोननि न'आलाय ए मादै मोनालाय सोर सोर दं?
ओम बिनानावफोर साथाम मादैनि फिसाजो। औ सानै सानै ओमफ्राय फिसाज्ला सासे सासेया नाइन सासेया फरला नाइनाव फेल जानानै
ए
ओमफ्राय सासे उन्दैया सिक्स दां गु द' गु द'
गासिबो दस्रा रावनि थांजोबबाय थोद दाबो रोङा नोङो राय्लायनो।
एकदम रायलायलाबायनो माने नोंजों रायलायलाबायनाय बायदियाव लांफ्रांदों नों हाखु दाखु
ए ए एसे सानहाब नांगौब्रा औ ओम दा दिलाइ दंना गैया?
दङ
ओ नोंसिनि बाबामोना बिदा फंबाय साबैसे?
साथाम
साथा
साथाम।
ओमफ्रायो जयैनो दंथयो ना आलदा आलदा जाजोबबाय?
आलदा आलदा जाजोबबाय।
आलदा आलदा जाजोबाय। बयनिफ्रायबो देरसिन आ सोर?
जोंनि आफा होम।
नोंसिनि बाबा ओमफ्राय
सेखेना
ओमफ्राय
जायासै जोंना रायलायनाया गोरोन्थि जाबाय।
अ औ
मा होनो बिदिखौ।
मा होनदों।
बिदिखौ मा होनगोन।
मानिखौ आं खोनायासै। देलाय बुंफिनलाय।
खालामनायखौ मा होनगोन।
गोरोन्थि खालामनायखौलाय गोरोन्थियानो होनगोन ना।
नङारा जों दा गोरोन्थि रायलायनायनि बर'आव सोदोबा मा?
गोरोन्थि रायजलायबाय बेनोथ होनगोन रा गोरोन्थि।
ओहो ओहो नों बुजियाखै माने जोङो जोङो जोंनि रायज्लायनाया। मोनसे माबाया।
जोंनि रावनि। बर' रावनि
औ बे बर' बर' रावाब जोङो गुबुननि सोदों औ ओमफ्राय बे सोनाय बे सोनाय सोदोबा बर' रावाव मा होनगोन। होगोन होननानै सोंदों आं।
बे सोनाय सोदोबखौहाय।
उम
अबेथो नैबेनिया जों दा रायज्लायनायनिया। नैथि। औ नैथि।
बेखौनो सोंदों आं।
ए। नों आंजों खेनबेसे राय्लायखो।
खनथाम जाबाय दा।
खन्थाम ना। होमबाल खेननै दंबावोसो। खेननै दंबावोसो। ए रायलायनांगौआ होनबालाय। औ। ओमफ्रायो गासै साबैसे दं।
जोंनिया।
नैसिनिया।
गासै।
नोंसिनि न'ख खरनिया।
फुल न'खर
नोंसिनि न'खरनिखौ खिन्थाग्रोदो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै दादि मोननिखौ खिन्थादोब्रा।
जोंना साब्रैल।
नोंसा साब्रै सोर सोर।
बाबा मामि आं आब।
ओमफ्राय दादि माखासे ना?
दादिमोनाबो साब्रै।
अ। ओमफ्राय बिसिनालाय सोर सोर?
दादि मादै बिनानावफोर सानै। रिंकि फिंकि।
औ ओमफ्राय आरो दादि उन्दैसिन ना?
बेनो उन्दैसिम बै गेजेरनिया साबा। साबा जायो।
साबा। सोर सोर?
दादि मादै बे हिनजावफोर सानो बिनानावबो सानै होनना खोनथानाया आं। ओमफाय फंबाय सासे
ए ओमफ्राय रावबो हाबा जायाखै?
ओमहो।
ना सोरबाफोर जाबाय?
दाख्लै होबाय आबखौ जोंनिखौ।
नोंसिनिखौ?
दाख्लै नों दाख्लै नों नुदोंमोन ना। बुंहर-बुंहरलायनाया नोङो हाथि फुटानिसो दोनाया।
ए औ औ। औ ओ बेनो नोंसिनि आब ना? औ आतसा। आं बेखौनो नोंसिनि आब न असेना ने?
औ अस्से।
औ औ। मोजां दे ओमफ्राय आथि मंगलालाय माला?
दैलां बायबासो जासिगोन खोमा।
दैलां बायबा मोजां दे। एसे हानाय सोलाबनाय सो सुबिदाफोरखौ नायनानै। बानायबानो जाबाय।
ए नों
आं बे खिन्थााहरनायखाय जोंनिया आब होननानै खिन्थाहराखैमोन ना नोङो
आंनोंखौ मिन्थिखायो सानदों।
मिथियानोबा आं नोंखौलसो मिथिबा नोंसिनि आइ आरो आफाखौबो मिथियानोबा आङो
ए नङा एखमबा स्टेटास नुलाबायो ना थियो सानदों आं।
मिथिया फोरमायबासो मिथिगोन। दा दिनै नों खिन्थाबाय नालाय मिथिबाय। ओमफ्राय माखासेयाथ जाखायाखै फरायगासिनोसो दासान्दि ना?
उम उन्दै उन्दै गोजा।
औ। मोजां दे। बिजानो
ओमफाय नोंहालाय नोंहाबो थाबलायदो।
आंहालाय लायथागोन ना आं लायनायखौलाय नोंहालाय मारै सोंहरबाय थाखो दे लायगोनद्रा थोत आंनि। खौल' मोनजायैखाय।
नोंगौ आं हाबानि अमा बेदर जानो लुगैमार
गुबुन मेरला दंना दाबो ला जाथबावआखैनो बिराद बुरजा जानांगौ दं नोंहा।
जों गामियाव हाब्बायानो जायाखै दाबो सासेनिबो
जायाखै नङाब्ला जोंनि लोगो दफ्रानो अनेक दंना बिदाफोर दङ। बिब'फोर दङ लोगोफोर फोर दङ फंबाय बिनानावफोर दङ बिसिनिखौ मोनजाजोबनांगौआ ए। जाबायलै नोङो। नोंब फैनो हागोन ना हाया जाफैनो हागोन ना हाया आंनिखौ थै दानो जाथवा आं लासवावसो जागोन।
जाग्रोनांगौ नोंनिखौनो।
जायो नामा बिबदि।
मानो जाया जानांग।
औ मोनजाखागोन ना नों थांग्रोल' नाङा ना नों थांग्रोनोसिगोन नामा?
थाङा आं आं खिथानो थाङो नामा।
होनोमबालाय माथो दानो थां मोनाना आंनिखौ जाग्रोनांगौआ दसे नेथ बेखौ नांगोन नोंनो दै दैज खालामनांगोन दैज खालाम जा गोदै जायो। ह ओंखायनो ओमफ्रायो मावबादायाव फोरोंहैयाखै जेरावबो? मावबायादायाथ जागासिनोलै आरो नै गरम बन्द' फैबावसिगोनसो गरम बन्द' फैबाथाय थानो मोननाय नंलालायङो ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलायनो नङा ओमबा। जालायबाय बेमार गोनाङा बेमार दंलै नोंना खना बे मार दंलै नोंना दसे बेखौनो खोनाफैनो नागिरा
माबा गैयिनि खोथा मानो बिदि खौ
टावार गैयिनि खोथा होनबावदो
टावार गैयैनि खोथा
ओं हा दानाव मैदेर फैयो होनायनिसो
मैया दादा दादा अख्रांखौ बेखौनो आंना इमबि गैया रायलाय जाया होनहरदों आङो।
राय्लायजायोब्रा मानो रायलायजाया जानांगौ एसे दंबावो बेे नांथा नुंथानो ओंखायनो आंजों रायज्लायजोबबाय
उम
रायज्लायजोबथारदो दा नोंहाबो दाजाब जासिगोन ना
औ आं दायो मोनसे रायलायनो नांगोन मोनायाव
औ औ आंनि सोलाबनाय मतेखौ नायनानै हरबानो जाबाय आरो औ नङाबाथ' डायरेक्ट माबाखाया नालाय मिथिया दा बिनिखायनो आरो मैया ग्रुपावहाय माबा हरदोंमोनलै खौरां बिलाइ हरदोंमोन। नों बेखौ फरायगोन ना फरायाखै
खोमा
जिबा-जिबा मिनिट रायलायनांगौ ना बिनि सिगांना उन बे फराय फरायनानै बुजिलाय आंनि मथे बुजिनायाथ' जिबा मिनिट रायलायथारनांगौसो होननाय बायदि मोनदों।
जिबा मिनिट?
औ। आंथ' दा बेयाव रायलायहरला
माथो दाखाललायलाय जिल रायलायनांगौ होनना बुंदोंमोन।
जिल'ब्रा नों बाखि गेजेरावहाय नों थाद'गोन ना बे थाद'नायखौहाय नोङो बै सिरि थानायावहाय नोङो दानस'गोनब्रा बेखौ दानस'नानै बेखौ सोदेर जोबगोन। जोंनि रायजलायनायखौलसो रायलाय माबायो दा। मा खामदों नोङो? सेंखेर खारखारनो
दरजा फांदों आङो दरजा।
हाबलां
बायरायाव ओंखारलांसै रा
अ जाखाबाय नै।
औ। जानाय जानाय टाइमखौ नाय थानानै ओं आंहा।
दे होमबा दाहाय हरदो दे
औ औ दे होनबा। औ।